हेल' नोंथां।
औ खोनाबायना।
ओं खोनादो।
औ औ मा खालामदों नोंथाङा।
ओरैनो दोङो।
ओमफ्राय बेलासिनि ओंखाम जाखांबाय ना।
औ जाखांबाय।
अ' मा मैगंजों जाखो?
आलुजों अमा बेदर।
अ' मा मा बेदर जायो नोंथां औ जाग्रा बुस्थुखौ गासैखौबो जायो जाग्रा बुस्थु गासिबो जायो। उम जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो खुसिया जाजोबथारो होमबा ना
ओ
आं मोनसे जाया नों खोन्थालांनायखौ खुसियाखौ जाया आं।
ए।
गोलाव लावखाय जिबौ बायदि मोनो।
मोजां एवफ्रामबानो जेबो जाया दा।
जाया दा। जानो मोजां मोनाना होमबाबो बोरैबा मोनो। खुगायाव होजेननोनो बोरैबा मोनो। बहा मोननाय जायो बेखौ खुसियाखौलाय खुसियाखौ दैयाव। दैयाव बोरै हमो एखौलाय हो बोरै हमनाय जायो बेखौ?
आं मिथियादै नोंथां बोरै हमनाय जायो।
फिस्ला ना बुस्थुआ गलिन लाङो ओं। नोंथां बेखौ दैयावबो मोनो सेनफोर सानायावबो हाबलाबायोना बियो। ओमफ्राय आरो जोंहा बोरसिफोर बोनबाबो अरला बायो। बियो खानथ्रि थुनानै बोनबाथाय। बिदि आरो ओमफ्राय सारनायफ्रावबो मालाबा थायो आरो जोंहा हाब्रुआवबो जावनानै मोनो बेखौ दल हायाव।
ओ
बे रोखोमै जोंहा मोननाय जायो आरो खुसियाफोरखौ।
औ।
नोंथांमोननिथिं फानोना फाना खुसियाफोरखौ? आरो फानोब्ला दा ओ बिराद दामबाव बिराद दामबावसोना बियो औ भिटामिनबो दङ होननाय खोनादों माने ओ जानांगौ होनो आरो हायोबाथ' मोजांनो जायोबा औ औ थैया माने बेनि थैया एसे आलदा आरो माने गुबुन शिबफोरनिफ्राय अ' औ नोंथांमोननिथिं सुबुं अनजिमाया रोजा ना खम? दे एसे फोरमायलाय बुरजा बुरजाना औ रोजा ओ जोंनिथिं एसे ओ गेसेङआनो
खम।
मानो होनब्ला सुबुं अनजिमाया रोजा जायोब्ला जोंहा आबहावाया एसे गुबुंले जायो आरो माने एसे आरो माने नङा एसे गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो ओ न' बांफ्राबो गोबां जायोना औ जायो। गोबां लुनो थाखाय जोंहा जायगा मोजां नांगौ जायो आरो जायगा खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखो एवस्रांनानै ओ लानानै जोंहा न'फोरखौ बेयावनो लुनाय जायो नालाय बिफां लाइफां बिफाङा खम जालाङो आरो बेयावनो आबहावाया माने एसे गुबुंले जायो आरो माने थाजिम जेनेबा उम बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो थाजिम बारहावामोन नालाय बेफोरखौ जोङो एसे खम मोननो थाङो आरो नोंथांमोनथिं माबायदि दे फोरमोनना होदो आबहावानि सायाव सोमोनदै ओ आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो होनदो नोंथांमोन
जोंनि जा बिफां लाइफां दोङो।
दे गोलाव गोलाव फोरमायदे।
नोंथां आं बारा बुंनोबो रोङा।
बुंदो नोंथां जेबो नङा।
नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो।
आं दानि बुंखांबाय नोंथां दानिया नोंनि फालासो।
आं गोलाव गोलाव बुंनोरोङा नोंथां।
गुसुं गुसुंखौनो बुंदो दे होमबा। हेलौ
औ खोनादो।
औ बुंब्ला होमबा नोंथाङा?
ओहो।
ओहो। नोंथांमोनथिं ओ बर'नि हाबाफोरा मा मा माबायदियै खुंजायो दे खोन्थादो एसे।
बर'नि हाबाया औ हाबा माने जुलि नङा होनोमब्ला बेखौनो दे फोरमायदो दे। दाथ' ओमफ्राय हाबा होनाय जायो आरो बोरै बोरै होनाय जायो सोर होयो हाबाखौ? हाबाखौ औ
फुजारि
फुजारिफ्रा फुजारिफ्रा ओम ओमफ्राय?
ओमफाय हिनजावनि बिदा नङाबा बिमायफोरा हमफैयो आरो।
औ ओमफ्राय
ओमफाय इदिनो हाबा होनाय जायो।
अ
ओमफाय हाबा होखांनानै हाथा सु
औ औ औ गोदोनि गोदोनि नियम आरोना बियो। औ बेयाव माखासे नियमफोरबो दंना माबा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ माबा माबिबो खालामलायो माने ओंखाम दौलायनाय ना मालायनाय दे फोरमायलाय एसे माबायदि माबायदि
ओंखाम दौलायनायथ इयाव
ओंखाम सं ओंखाम संलायनाय ना मालायनाय हाथासुनियाव ओ बेफोरखौनो खोन्थादो आंबो बारा बुंनो रोंबांआखै मा बुंनो रोंला होमबा नों जा मोनथियो बेखौनो बुं नोंथां
ओंखाम ओंख्रि संबाय खैना गोदाना ओमफ्राय संनानै ओमफ्राय उनाव हौवा गोदाननो ओमफ्राय हौवा गोदाननो जिरायफाग्रानो होग्रोयो आरो
आ
ओमफ्राय आं बारा बुंनो
ओमफ्राय गुबुनफ्रालाय मोनजाया रायजोफ्रालाय मोनजाया नामा? रायजोफोरनो एसे एसे होयो आरो खैना‌ गोदान संनायखौ अ
अनला संनायखौ होयो ओंखामाव ओहो एसे एसे होयो आरो
आरो अ बुरजा जाबा मा जायो ओमफ्राय? बुरजा माने रायजोनि संनायखौ बे उनाव इदिनो होफादेरबाय आरो ए खैना गोदान नालाय ना बारा बुरजाबोथ संनाय जाया ना नियम बायदि एसेल संनाय जायो नालाय ना बेखायनो एसे इसे होनाय जायो आरोना
ओं
नोंथाङालाय मोजां मोन ना मोना बिदि जेनेबा हाथा सुनि खुरनाय नियमखौलाय? अ मोजां मोनो होमबा ना
ओ बरनि नेमालाय इदिनोखाना
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं दासान्दि बोरै जेनेबा फरायनायनि दोहौफोरा बोरै जाना दं जेनेबा दाथ गरम बन्दना
औ
बे गरम बन्दआव गथफ्रा माबायदियै सोलिना दङ ना बेरायनानै थाबाय दङ ना‌ अबाफोर कचिं लायो बेफोरनि सोमोन्दै खोनथादो एसे
क्रसिं लादो
अ‌ मा मा क्लासनि लादों
उम मा मा साबजेक्ट लादोथाय आं मिथिला नोंथां
क्लास मा मा क्लासनि लादों गोजौ लेभेलनि ना इदिनो एल पि एम इ फोरनिबो लादों
आं फरायनायखो गारबायना नोंथां ओमफ्राय गथफोरनाव सोंनाय जायाखै आरो ना
औ बेसेसिम फरायना गारखो?
बि ए पास सिएम
आ बुरजायैनो फरायदोंमोन थ नोंथाङाबो ओमफ्राय एसे माने बारा रायलायबाङा खोमा नोंथाङा ओंखायनो माने ना नोंथां
फैसानि प्रब्लेम जानानै ओमफ्राय दोनथ'नाय जाबाय आरो ओमफ्राय आब'निबो दोंमोन ना ए समाव आबबो फरायदोंमोन ना
औ
ओमफ्राय सानै सानै होखनो हाया होननानै ओमफ्राय फैसाफोराबो सम मोनसे दोङो सम मोनसे गैया बिदि जायो नालाय नोंथां
औ औ ओमफ्राय मा मा जायगा बेरायखो दासिमाव नोंथाङा
आंथ' ओरैनो जागा बेरायलाबाया नोंथां
जेरावबो बेरायफेराखै
सुकियाव थांफेरबाय दारागाव थांफ थांफेरबाय सुकि दारागाव बेफोराव ओम
दारागावा माबायदि बेलाय?
दारागावा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय हाजो
ओमफ्राय हाजो दैमा दोङो आरो
पिकनिक स्पट बायदि ना बियो? ओरैनो थां बेरायनो थांनो ना पिकनिक जानो थांनो हायो नोंथां बेयावलाय
स्कुलनि लांनायाव थांदोंमोन क्लास ओइदआव
अ पिकनिक जानो लांदोंमोन आरो ना
औ स्कुलनिफ्राय लांदोंमोन।
टिचारफ्रा लांदोंमोन ना?
ओं टिचारफ्रा
ओमफ्राय बेनि उनाव थाङासै
बिनि उनाव थांनाय जायासै ओहो
अ खै किल'मिटार गोजान जायो नोंथांमोननिफ्राय अ आन्दास खालामलबाय नोंथां
एसे गोजानानो जायो जानायालाय
सानसेजों मोनहैयोना मोनहैया? अ
सानसेनो मोनहैयो मोनफैयो
गोजानानो बुंनांगोन एसे
एसे गोजान ओं। नोंथाङालाय माबे माबे जायगायाव बेरायखो?
आङो बेरायनायाथ' गोबां बेरायबाय नोंथां ओ ओ बाक्सायाव थाङाखै नोंथां ओरै क'क्राझारसिम मोनहैबाय आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो माखासे जायगा बेरायबाय
अ क'क्राझार आव आंबो खनसे थांफेरबाय।
अ दाख्लैसो थांना फैदो आं
औ
नोंथां होनबा समाबो जासिगोन नोंथांना औ नै दस मिनिटल' नालाय समा। दानना लासे दे औ दे।